औ।
औ नोंथाङा खोनादोंना।
खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन। औ नोंथाङा सम दङना। औ औ बिदिब्ला आं नोंथांजों बर'फोरनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव साव
औ।
जानाय लोंनायनि सायाव
औ औ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलां
औ।
अ औ। जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंला लोंनाय होनबाथ' जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर' फोरा माने खारदै ओंख्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना। जोंहा बेबादिनो गोबां बर' फोरा मोजां मोननाय ओंख्रि दङ बा बेफोरबायदिनो जोंहा माने। आथिखालाव जोङो बैफोर मैगंफोरखौ दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना। जेरै औ जेरै अनलाजों दाउ सबायजों साम' मैथाजों ना आरो जोंहा बेफोरबदिनि लाथा एम्फौ बा बेफोरबादिनो जोंहा आरो। अमाजों नारजि बेफोर माने बर'फोरनि जबोोर मोजां मोननाय बादोर रो आरो ओंख्रि हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो ना।
औ औ थारैनो।
बिनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने मिथिंगायाव मोननाय गोबां मैगं थाइगं। फोरखौ मोजां मोनोमोन जेरैहाय जोङो थास बिबारजों अमा बेदर बा थास आ थिंजों ना गोरान बा थास' बिसंजों ना गोरान बेफोर आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोंहा जारि जेंना बेफोरखौ माने जोबोरैनो मोजां मोनोमोन होनना जोङो मिथियो मिथि मोनो आरो।
औ
औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा जेरैहाय जोङो गिबियावहाय आङो अमाजों नारजि खौ बोरै सङोबा बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनोसै
औ जागोन नोंथांखौ फोरमायनो हागोन।
जोंहा नारजि होनबाथ' जों गिबियाव फाथोनिफ्रायनो नारजि। जिया सोमजियो होननानै बुंनांगोन आरो ना।
औ।
जेरै जोङो गिबियाव फाथौखौ फोना लानाय जायो बा जों फाथो बेगरखौ बाजारफोरनिफ्राय लायनानै जोङो। एबा खायफा खायफा बिदानफोरखौ न'आवनो दोनखानाय जायो आरो ना। जोङो बेबायदिनो फाथो आबाद खौ जोङो मावनाय जायोबा जोङो फाथोखौ फोनाय जायो फोनानै बेयाव जोङो बांद्राय बेफोरबायदि बायदिसिना मुलि आरि बाहायनाय बांसिनै जोङो नुनो मोना आरो ना।
औ औ औ औ थैनो।
औ बेबादिनो जोङो फोखांनानै फाथोआ फाथोआ जेब्ला जौ बा फाथौआ मोजाङैनो ओरैनो रानायावबो जों फाथोखौ फाथो गोरलै बेफोरबायाददि जानाय जायो आरो ना। आ बेनि बिनि अनगायैबो जोंहा माने फाथोआ जेब्ला गोरा जायो अब्ला रायो माने बिनि जोङो दानना लाबोनानै बा जोङो बेखौ जोङो फाथैनि बिगुरखौ जिरनानैबो जों फाथ' बस्था बा बायदि रोखोमनि माइ बायदिसिना खालामनो हायो आरोना बिनि अनगायैबो जोङो बे फाथैनि फाथैनि मोनफ्रोमबो बिलाइखौनो जों खानानै बा जोङो सान्दुंङाव मोजाङै फोराननो हायो आरो ना।
औ
बेखौ जोङो मोजाङै फोराननानै बा बिनि बिलाइफोरखौ जोङो सानदुङाव मोजाङैदि बिदिबायदिनो सानथाम सानब्रैसोआ लागै बेखौ सानदुङा मोजाङै बेखौ गोरान बा सिफ्लेनो हाजासिम बेखौ बेखौ जों सान्दुङआव फोराननाय जायो आरोना।
औ थारैनो
अ बेनि उनाव बेवहाय जोङो जेब्ला फाथोआ मोजाङैनो गोरान जायो अब्ला जों बेखौ मोजाङैनो जलंगा बा बस्थाफोराव गोबाव समनि थाखाय सोना दोनबाथायबा जों बेखौ गोबाव समसिमहालागै दोनबाथाय जोङो बा स जानो साबसिन मोनो बेफोरबाददि एबा नारजिया मोजां। जायो जेसेनो गोबाव दोनो एसेनो होनना जों मिथिनो मोनो आरोना। अ जोङो बेफोरबाददि फाथौखौहाय जोङो गोबाव समसिमहालागै बस्थाफोराव सोना दोननाय जायो अब्ला जोङो फाथ'खौ जेब्ला जानो गोसो जायो अब्ला जों बे खौहाय मोजाङै सुनानै बा बेखौ खायफाया संनायनि सिगांहाय दैयाव एसे गोबाव सम सिमहालागै सोमना दोन्नाय जायो आरो ना आरो खायसे खासेया मोजाङै कुकार आथिखालावथ' गोबां कुकार गेसफोरजोंनो संनाय जायोना। जोङो कुकारफोरावबा बेबायदि रुना लाग्रोनाय जायोबा जों खायफाया बेबायदि बिदिनो जायो आरो रुनानै लाखांना बेयाव जोङो रुनाय समावनो जोङो खारैखौ होखाना लानाय जायो आरोना बेखौ मोजाङै बा मो संनायाव मोजाङै गेब्लेहोनो थाखाय बेखौ मोजाङै जोङो सागंफोरजोंबो साना लाखानाय जायो।
औ थारैनो
बेनि उनावहाय जोङो फारसेथिंहाय जोङो बा जोङो बेहाय अमा बेदर एखमबा जों अमाखौ--। मोजाङै थावजों गिबियाव एवथ गोना लाबायबा बिनि उनाव जोङो नांगौ जानाय हालदै मस्ला सामब्राम गासैखौबो नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना।
औ थारैनो।
बेनि उनावहाय
अ नारजिया मोजाङै गेब्लेखांनायनि उनावहाय जोङो बैफोर बेदरफोराव बा बेर संखानाय बेदरमोन खानाय बेदराव बेदरखौ जोङो दै एसे होनानै मोजाङै फोमोनना लाखानाय जायो आरोना बेहाय जोङो ना जिखौ लुसनना होनाय जायो बेबादिनो जोंहा नार्जिया जोंहा नारजिजों अमाजों जायो आरो ना।
औ
बेजों लोगोसे आथिखालाव माने जोंजों सुबुंफोरजों बा नारजिया गोबां एंगारलायनो हायि सोमोन्दो जोंहा जों दङ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा आरोना
औ
जेरैहाय जोङो नारजिजों अमा होनबाथाय जेरै जोङो नारजिया जेरै जों गोजान गोजाननिफोर आलासि बा फैफेरि आलासि सुबुंखौ फैबा जोंहा माने गिबियाव जोङो नारजि ओंख्रिखौ जाहोनाय जाया आरो ना। बेखौ मानो जाहोनाय जाया होमबा जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो दंखायो जे जोङो जेनेबा नायनो हायि बा सैलायनो हायि बा फैनो बानाय बेफोरबायदि जायो बा दङ होननानै जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो जों माने फोथायबोखानाय जायो आरो ना। आरो जों बेफोर हुदाफोरखौ माने दासिमहालागै फोथायोबा जोङो बेजों लोगोसे जोंहा जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनि सुबुंफोर समनिफ्रायनो जोंहा माने हाबाफोरावबा जोङो हौवा गोदान बा हेनजाव गोदान लागोनि बेफोरबादियाव जोंहा माने हाथा खुरनाय जायो। बेफोरबायदियावबो जों अनला ओंख्रिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरोना।
औ औ
बेजों लोगोसे जोंहा जेरै जोङो नारजिखौ मानसि थैनाय बा मानसिनि थैनायाव सारादु खुंनायफोरावबो जोङो बे नारजि खौ बाहायनाय जायो ।बेबादि नारजिया जों सुबुंफोरजों माने एंगारलायनो हायो सोमोन्दो दङ होननानै जोङो मिथि मोनथिनो मोनो आरोना।
औ औ थारैनो।
बिदिब्ला नोंथांमोन माने ओ बेफोर ओनसोल लाना ओनसोल माने जोंनि ओं संनायफोराबो एसे आलादा आलादा जायो आरोना अ बे औ औ बेबादिनो जायो बेबादिनो आरो जों बेफोर बर' दोरोंआरि आरो ओंख्रिफोरखौ जेरैहाय जोङो जोङो बर'फोराल' नङा जों गासै हटेल बा बेफोरबदि गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो जों संनानै जानायखौ बा गोबां ह टेलफोरावनो जोङो नारजि अमा बा मैथाजों ना बेफोरखौ मोननो थांसै आरो ना आथिखालाव।
औ औ थारैनो
बिदिब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सां सोंनो सानदों जे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायावनो।
औ।
ओ जेरै नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बास ओ सामजों सबायाइखौहाय बोरैहाय सङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ औ।
औ औ बिदिब्ला फोरमाय
नोंथांनि ओ सोंनाय बायदि आं फिननाय होनोसै ओ जोंनि सोलाव एबा जोंहा आरो जोंहानि ओ जोंबो जोंहा नखरावबो जायो नालाय बयनिबो जों ओ जोंनि बर'फोरनिनो सबाइजो साम' ओंख्रियाथ' जोंनि बर'फोरनिनो दोरोङारि मोनसे ओंख्रि गोदोनि ओफ्रायनो आबै आबौमोनना बेखौ जाबोदों नङा होमबा? बयनिबो न ओ ओ बरफोरा बयनिबो नखर माने मोनसेबो नखरा सबाइजों साम ओंख्रि जायि बेबायदि नखर गैया आरो ना। बयबो बैहाबो जाखायो। सबायजों सामोन सबाय होनोबा सबायखौ जोङो ओ नआवनो आबाद मावनानै जोङो दिहुननो हायो सबाय सबायखौ ओ जोङो मेसेङाव बेबायदिनो फोनानै ओ सबाइखो सबाया जेब्ला फुजा ओ फिथाय थायो अब्ला जोङो बेखौ फुनानै ओ नानानै एबा देख्लेमनानै बेबायदिनो जोङो सबायखौ ओ दिहुननाय जायो आरो। सबायखौ बेबायदिनो ओ नआव ओ गोबां बिबांनि दिहुननाय हायोब्ला जोङो फाननानैबो रां खामायनो हायो नाथाय जोङो नआव जानो थाखाय खावसे लाखिनानै दोनो एबा बाजारनिफ्रायबो बायनानै जानो हायो। जायफोरा ओ स सबाइनि आबाद मावनो हाया बिसोर सबाइखौ बाया बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोन हायो नङा होन बा? ओ बेबायदिनो सबायखौ ज जोङो बायनानै लाबाय आरो जोङो साम सामखौ जोङो ओ दैमानिफ्राय बा ओ खननानैबो लायनो हायो नङाबा जोङो दा ओ बाजारफोरावबो जोंनि बर आइजोफोरा सामखौ खन दैमाफोरनिफ्राय खननानै फानफैयो नालाय जों बेनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो ।बेबायदिनो जोङो ओ औ बेनिफ्राय जोङो सबबाय ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला सबाइजों साम ओंख्रि माबोरै सङो होनोब्ला
औ
ओ गिबियाव जोङो सामखो लाबखा लाबनानै जोङो हरसे सोमनानै दोननाय जायो। माहा बेखौ जों ओ माने ओ सामनिफ्राय सामिआव थानाय मैलाफोर बेफोरो जाहाथे मोजाङै ओंखारो बेनि थाखाय जोङो हरसे सोमनानै दोननाय जायो बेनि अखानायै नोङो जोङो सामखो सायो आरोना सामनि दाखोना ओ सोमना दोनोब्ला सामआ जागायो होननानै बुङोना?
औ नंगौ थारैनो औ।
जों सुथाबथाब दाखोनखौ बखायो आरो दागोनखौबोखानो नोङो बेनिफ्राय एसे ओ खिथुखौ खामानि खिथुखौ एसे दानसयो आरो ना जाहाथे सोबनायाव मोजां मोजाङै ओ गबैयो आरो बेनि थाखाय। बेनिफ्राय बा जों बेबायदिनो सामखौ मोजाङै सायना लानानै जोङो ओ खायसेया सामनि बि फिसायाव ओ खारै बा दामालि बेबायदि खाना थानाय औ दा ओ बेबायदि थानायखौ ओ साफा खालामनो थाखाय खायसे कारज जि होनानै मोजाङै सुनानै लायो आरोना बेबायदिनो सुना औ बेबायदि सुना लाखांनायनि उनाव
औ।
आरो बेबायदिनो जोङो ओ सुनानै ओ साम'खौ बेबायदिनो जोङो मोजाङै सु सुना लाबाय बेनि उनाव जोङो सबायखौबो रेडि खालामबाय। खायसेया एवनानै औ गथाखौनो न'आवनो थाखायोब्ला गथाखौ एवनानै जोङो हुख्रेमनायखौ नुनो मोनो आरो खायसेया बायनानै बुख्रेम खानायखौ बायनानै लाबोबाय एसे माने एवस्रोनानै मोदोमनाय बायदि एवस्रोनानै ओ बेबायदिनो गोसोम बिगुर थायोना बेखौ माने बे थायोब्लाथाय एसे जेंगाब जायो होननानै बेखौ एसे खुनाय जायो आरो उवालफोराव एसे खुयोब्ला माने गुफुर जायो आरो गुफुर गोसोमा बिगुरा गयोब्लाथाय साबसिन जायो होनना माने बेबायदिनो जोङो सबबायखौबो रेडि खालामना लायो आरोना साम'खौबो जों रेडि खालामना लाबाय सबायखौबो रेडि खालामना लाबाय बिनि उनाव जोंनो ओ जोङो साम'खौ थावजों एसे एवफ्रामो आरो ओ थावजों एसे एवफ्रामो बेनि उनाव आरो बे सबायजों साम'स संनोब्ला जोङो ओ खारैनि गोनांथि जायो नङा होमबा खारैनि गोनांथि जाहैबाय औ बेबायदिनो जोङो साम' खौ थाव जेसे एफ्रामना लानानै बेनि उनाव ओ एवफ्रामनानै दोनना ओमफ्राय बेनि उनाव ओ जोङो सबायखौ खायसे सामब्राम गोजाफोर हो होनानै थाव एसे सामब्राम गोजा होनानै बेबायदिनो सबबायखौ होयो बेनिफ्राय दै होनायनि उनाव ओ खारैखौ होयो आरो खारैखौ होनानै बेबायदिनो उनाव
औ नंगौ
बेबो होना होनानै बेबायदिनो गोदौहोयो आरो ना गो गोबाव गोदौहोयो बेबायदिनो जोंहा ओं बेबायदिनो मा होनो जोङो खायसेया बायनाय मस्ला मस्लि होयो जेरै जिरा मस्ला बायदिसिना बेफोरखौ देनानै होयो आरो नाथायब जोङो बांसिनानो जोंनि बर' न'खरफोरा गंगार दुन्दिया एबा दुन्दियाफोरखौ होयोब्लानो साबसिन जायो होननानै बेखि सिनिखौनो होनानै संनाय जायो आरो
औ ओ बेबादि बिन माने जोङो आरो जोङो खारैखौ मारै आरोहाय बानायोमोनबा नोंथाङा बेखौ मिथिखायोना
औ औ औ
जेरै जोङो आथिखालाव माने बे खारैनि अनगायैबो गोबां आइजोफोरखौ माने आथिखालनि सदाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना खायफा खायफा खायफा खायफा खायफा आथिखालाव माने बांसिन खुदाफोरखौबो जोंनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ
अब्ला माने जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने जोङो बबा मैथ्रु दंफां बा थालिर दंफां बेनिफ्राय जों गुबैयै माने खारैखौ खारैखौ एबा खारैनि गोबाब बा खारैनि थावनायखौ जों मोननो हायो आरोना
औ औ थारैनो मोनो आ
औ बांसिनै जोङो आथिखालाव बा जोङो म बे ओ फारै जिरनायखौ नुनो थांदियाबा जोङो बांसिनै माने जोङो